हेल'
हेल'
हेल
औ
हेलौ नोंथां?
मा खालामदों नोंथां?
आं दा ओरिनो दङ। नोंथाङा मानोबा हरदोंमोन मा मानि बागै रायलायगोन?
नोंथांजों आङो दावबायनायनि बागै एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन कलखौ पनखौ।
औ-औ दे बिदिब्ला नोंथां औ, सम होनो हागोन दे हागोन सोंदो। नोंथाङा मा सोंनो सानदों सोंनो हासिगोन। उम
नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन आङो।
औ-औ
नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायनो थांफेरखो?
ओरैनोथ' आङो बेरायनो इमान गोजान- गोजानाव थांफेराखै ओरैनो बे जोंनि जायगानि खाथि खालायावनो थांबाय जेनेबा जेरै बे क'क्राझार- क'क्राझार बे ओमफाय गुवाहाटि। ओमफ्राय जोंनि खाथि खाला ओरै थानाय माबा पार्क जेनेबा सकि पिकनिक स्पट दारागाव बेफोराव थांबाय आरो आङो ओमफ्राय बे ओरै मानास औ-औ नोंथाङालाय नोंथाङाबो मा मा जायगायाव थांफेरखो?
आंबो खाथि खालानि बिदिनो गामि ओनसोलफोरावबो दावबायो आरो बिदिनो उम बेबायदिनो बेरायग्रा जायगा दङ जेरै स खि दारागाव बेफोराव दावबाय थांफेरबाय।
औ ओरैनो नोंथाङा मा समाव बांसिन थाङो? सकियाव मा समाव बांसिन थाङो नोंथाङा?
गोदान बोसोराव थांनाय जायो।
औ-औ
सकि होननानै बुङोब्ला बेखौ ओ नोंथाङा मा बुं सानदोंमोन?
नङा नोंथांखौ आं बेखौ सोंनो सानदों दि नोंथाङा गरम बोथोराव थांनो मोजां मोनो मोनना इयाव?
मोजां मोनो मोजां मोनो मा मानो होनना बुङोब्ला बेयाव ओ हाजोनि दै स्राय स्राय बोहैनाय दं बेनि दैया जोबोर गुसु।
औ
बेयाव जों दुगैनोबो हायो
उम।
बेनि थाखाय मोजां मोनो आरो बेयाव ओ बिफां लाइफां
उम।
सोमखोर समायना खोलो खोलो बार बेनि थाखायनो बेयाव थांनो जोबोद मोजां मोनो दैमा दैसा बिफां लाइफां।
ओमफ्राय नोंथाङा बेयाव बोसोराव खनबेसेसो थाङो जेनेबा बोसोराव
बे जायगायावथ' आं बोसोराव बोसोरफ्रोमबो थांनाय जायो।
खनथाम खनब्रैसो
बयजोंबो मिथिजानाय नोंथाङा मा होनदों?
खनथाम खनब्रैसो थांबाय थाङो दा बोसोराव नोंथाङा?
बोसोराव आम ओरैनो खनसे थांनाय जायो नोंथां।
औ खनसे औ।
नोंथाङा ओ नोंथाङा दारागावआव थांबाय होनदों नोंथाङा बे दारागावआवहाय मा मा नुबोदों फोरमायनो हागोन नामा?
हायो जेनेबा दारागावआवथ' आङो सिगांनिफ्रायनो थांबोदों थांनायाथ'। ओमफ्राय सिगाङाव जि बायदिमोन दा एसे सोलायबाय जा जायगायाथ' बेनो ओमफ्राय सिगां समाव जेनेबा बेयाव दै दङ गोजान गोजाननि मानसिफोरा बेयाव दुगैनो फैयो जों जेरै गुवाहाटिफोरनि फैयो जोंनि जायगानि औ जोंनि जायगानि बे ओरै बागानफाराफोरनि बरमाफोरनि ओरै खाथि खाला दाब दाब जायगानि फैयो। ओमफ्राय बे सिगां समाव औ। सिगां समाव बे दैयाव गोजान गोजाननि मानसिफोराथ' दुगैनो फैयो ओमफ्राय बै मोनसे टाइमाव थार माने बेयाव खाथि खालायाव दखान फाहार बिदि गैयामोन। ओमफ्राय दा औ दासो दासो बेयाव दखान जाबाय माबा माबि जाबाय। ओरैनो गोजौजों ओरै दिरुंजों थांनाया मा होनोमोन बेखौ बेबो जाबाय दा गोबां सोलायनाय फैबाय आरो।
नोंथाङा बे जायगायाव थांनानै गोसोखौ माबायदि मोन हैदों?
गोसोखौथ' थांनो मोनबा मोजां मोनो थार माने जायगाया एसे लांदां ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो सकिखौ साबसिन मोनो आरो नोंथाङा ओमफ्राय थांफेर बाय ना दारागाआव?
बेयावथ' आं थांफेरनाय जायाखै।
थांफेराखै।
नोंथांनिफ्राय मिथिना मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
ओमफ्राय नोंथाङा मालाबाफोर थांनो गोसो जागोनना जाया दारागावआव
गोसो जायो।
उम नोंथाङा फैनो हागोन बिराद मोजां जायगा बेयो जोंबो थाङो सकि बायदिनो पिकनिक स्पट एखे पिकनिक स्पट नाथाय सकिनिख्रुय एसे साबसिन मोनो आरो
नंगौ थारैनो गो-थांनो गोसो जायो ना थाय माखासे उसुबिदानि थाखाय थांनाय जाया।
उम उसु दु उसुबि दा माने गारि सारि नांगौना आरो थाव साव फैसा था
नों औ
उम
नोंथाङा लोगोफोरजों दावबायनानै मो जां मोनोना न'खरनि फेमिलिजों
माने लोगोफोरजोंबो थाङो न'खरनिजोंबो मोजां पिकनिक स्पट पिकनिक जानो थांनायावलाय लोगोफोरजोंबो मोजां मोनो न'खरनिजों थां थांबाबो मोजां मोननानै मोनगोन जेनेबा न'खरनिजों बारा थाङा लोगोफोरजों बांसिन थाङो जेनेबा बेफोरबायदियाव थांबालाय आरो न'खरनिजोंबाबो मोजां मोनगोन आरो
नोंथाङा बांसिन माजों दावबायनो थाङो जेरै गारि साइकेल आथिंजों थाबायनाय
औ औ औ बेथ'
नोंथाङा माबेजों बांसिन दावबायो।
आंना स्कुटि दं नालाय स्कुटिजों थाङो ओमफ्राय मालाबा लोगोफोरनि कारजों थाङो लोगोफोरजों इन्टारेस्ट खालामनो दुगैनो गामसा खाट लानानै थाङो जोङो। बिनिफ्राय नोंथाङा माबायाव थांबाय बिनिफ्राय बेलेग जायगायाव थांफेरबाय दा मा मा जायगायाव थांखो।
बेलेग जायगायावथ' आङो बिदि थांनाय जाया खै
मानासफोराव थांफेराखै
बेफोर जायगायाव आं थांनाय जाया खै नोंथाङा थांफेरबाय नामा?
मानासाव आं खननै थांबाय थांनाया
नोंथाङा बेयाव थांनानै मा मा नुबोखो।
बेयाव थांनायावथ' आङो फार्स्ट मोजाङै हाबैनो बेरायनो मोनाखै आङो फार्स्टआव आङो स्कुलनिसो थांदोंमोन नालाय मैदेर मासेल' नुबोदोंमोन मोजां हाब बाखै ओमफ्राय सेकेनाव आरो बो औ सेकेणड टाइम थांनायाव आङो बै लोगोनि लोगोजोंसो थांदोंमोन नालाय मोनसे माबायाव फरेस्ट केम्पआव ओमफ्राय मोजाङै बेरायनो मोनाखै आरो। हेलौ
औ खोनादों ओ नोंथाङा गोजान जायगायाव दावबायफेरनो मोनबाय नामा?
ओरैनोथ आङो जोंनि बे एरियायावनो थाङो जेनेबा कक्राझारसिमल' थांफेरबाय आं कक्राझार गुवाहाटि बेनिफ्राय बारफेराखै।
नोंथाङा बेवहाय माजों थाङो?
ओरैनोथ' आङो बे कक्राझाराव थांनाय टाइमाव बासजों थाङोमोन बासजों थांदोंमोन ओमफ्राय गुवाहाटि थांनायावबो बासजोंनो थांदोंमोन। ओमफ्राय नोंथाङा थांफेराखै दा गुवाहाटियाव?
थांनाय जायाखै। अ गोजान लामा थाङोबाथ' जोंनि बासनि गोनां थि जायो नङा होमा नोंथां ओरैनो खाथि खाला गामि ओनसोलफोरावथ' जोङो साइकेलजोंनो दावबायनाय जायो।
उम। ओरैनो गोजान गोजान जायगायाव थांफेराखै आरो ना नोंथां खाथि खालाफोरावनो ना हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
औ खाथि खालाफोरावनो थाङो बांसिन। नोंथाङा?
नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनना जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ। ओमफ्राय नोंथाङाथ' गोजान गोजान जायगायाव बारा थाङा खाथि खालायावनो बांसिन थाङो।
ओं खाथि खालायावनो बांसिन थांनाय जायो। औ खोनादों। ओरै गामि ओनसोलफोरावनो थांनाय जायो खाथि खालानि
औ औ। बिनो आरोना। नोंथाङा गोजान गोजानाव थांनो लुबैया नामा? गोजान गोजानाव थांनो लुबैया? जेनेबा आउट अफ स्टेट आसामनि बाहेराव। उम
थांनो लुबैयो ओ। गुबुन जायगायाव थांनो लु लुबैयो। गुबुन जायगानि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेफोरो माने गुबुन जायो नालाय।
उम।
जायगायाव बेनिफ्राय माखासे गियान मोनबोगोन माबायदि साननाय थानो लुबैयो।
थांनो लुगैयो आरो ना?
औ दे नोंथां बिदिब्ला उनाव रायलायफिनसै नोंथांजों रा सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ दे जागोन दे नोंथां औ दे औ औ दे औ औ औ औ